औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेलौ?
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों दायो दसे सम सम सावरायनो सम मोनगोन ना? औ ओ जोंनि गामि ओनसोलनि मोसौ फिनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन दायो मोसौ होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो नङा ओमबा नोंथां औ जोंना मोसौआनो आबादारिफोरनि थाखाय बा गामि एरियायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बेनो गुदि गाहाय बेनो आथिं आखाइ सुबुंनि होननानै जोङो मोसौखौ सिबिनायजों लोगोसे जों बेजोंनो आबाद मावनानै जायो। दा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव दायो मा मा रोखोमनि मोसौ फिसिनाय नुनो मोनो? नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
दे
औ
मोसौ गाय होननानै इदिनो न'खरनि न'खर नांगौ जानाय न'खर सो- सोलिनायाव
औ मोसौ गाय फिनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो गोबां मोसौफोर दंना नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बे मोसौ जारसि होननाय बेनिफ्राय गोबां गाइखेर मोनो जोङो बे मोसौखौहाय फिनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथांनि ओनसोलाव
खायफा खायफा न'खरफोरा फिनाय फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो खायफा खायफा न'खरफोराव
औ
फोर बांसिन मोननाय जायो नालाय
औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ हेल' आरो मोसौ
ओ हेल' नोंथां
ओं
नोंथांनि ओनसोलावहाय दायो मोसौजों आबाद मावनाय जायोना
जोंनि ओनसोलाव मोसौजों आबाद मावनायखौ खम नुनो मोनसै
औ
मानोना बांसिन ट्रेक्टरजोंसो एवनाय एवनाय जायोमोन गोनोखोआरि मुगाजों खारफानो गोनां जायो नालाय नोंथां
औ औ अखाफोरनिबो एसे दानिया ओ एसे माबा मोनो नालाय ओ गोदोनि बायदि अखाया दैज्लाङाव हाथाब बाय थाला बेनिखायनो दा गोनोखो मुगाजों एसे खारफानानै ट्रेक्टरजों एवनानै माइखौ गायो आरोना नोंथां औ
नोंथांनि ओनसोलावलाय
औ जोंनि ओनसोलाव ना औ जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ फिसिनायनि आरोना माबायदि आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां औ मोसौखौ जोंनि ओनसोलावहाय गामि एरिया जाहैबाय नालाय एसे गोदोनिफ्राय एसे खम जाबाय दायो जेन'खा नोंथाङा बुंनाय बायदि गोनोखोआरि मुगाया नालाय दायो गोनोखो एबा जों समजों खारफानो गोनां जानायलाय आरो गोदान गोदान दिहुनथाइ ट्रेक्टर बेबायदिनो बेफोरजों जोङो माइ गायनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनसै दायो गोबाङानो ट्रेक्टरजोंहाय माइ गायो अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ फिसिनायखौबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ फिसिनानै सोरबा सोरबा फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो ओ मोसौखौ फालांगि होनोब्ला जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गाइखेर मोननो हायो जों मोसौ गाइनिफ्राय बेबायदिनो जोङो बे गाइखेरखौहाय फाननानै गोबां रां खामायनो हायो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फालांगिफोर दङ ए जोंनि आंनि न' नुनायाव बिसोरनियाव जायफोरनाव फालांगि बिसोरनाव मोसौ गाया माबा ओ आरो सयथा बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव थिग बेबायदिनो बिसोरो गाइखेर गाइखेरनि फालांगि खालामनानै रां खामायनानै गावनि जिउखौहाय रैखा खालामगासिनो दं बा खुंलांगासिनो दङ। आरो जोङो मोसौ गायफिसिनानै आरो बे मोसौआ एरलाङोब्ला बे मोसौखौ हाथाय बाजारावबो फानहैनायखौ नुनो मोनो। आरो दा जोंनि आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला फ्राय जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय आथिं आथिं थोंसे बा आखाय थोंसे होननानै जोंनि मोसौखौ मोसौफोरखौ दायो बुंनो हागोन आरो मानो होनबा आबादारिफोरा मोसौजों हालौवनानै माइ गायो। गोबां मानसिफोरा ट्रेक्टरजों एवनानै गायोब्लाबो ओ बे बेबायदिनो फार्स्टआवहाय गिबियाव खारायग्रोनोसै बिनि उनाव खारायखांनायनि उनाव सामार होनो थाखाय जोंनो मै नांगौ। मै होनो थाखाय जोङोथ' ट्रेक्टरजों मै होनाय जाया नालाय। बेबायदिनो मोसौखौ बाहायो बै समाव। होनबाबो दासिमबो आरो बेबायदिनो गायगासिनो दं आरो मोसौफोर फिसिनायफोरखौ नुबो गासिनो दं आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। दा आरो गोनोखोआरि मुगायाव एसे खमायबाय खमायनाया अब्लाबो आबादारिफोरनि थाखाय मोसौआनो ओ गावनि आखाइ आखाइनि आखान्थि एबा थोंसे आथिंबा गावनि मोनसे धोन सम्पति बा न'खरनि ओ ओ गोरोबथा बा सोरजिथा थाबाय थानाय अरायथा मोनसे सम्पति होननानै जोङो मोसौखौ बुंनो हायो आरो नोंथां। दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबावगोन जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननाव बा नोंथांमोनहा मोसौखौ न'वाव फियो ना फिया आरो बेजों लोगोसे न'वाव माब्रैहाय मोसौनि अनगा बा मोसौ मोसौजों माबोरैहाय माइ गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथाङा?
औ
औ
मोसौ फिनायनि ना?
औ औ नोंथां न'वाव नोंसिनि न'आव मोसौ फिसिनानै माइ गायोना ना ट्रेक्टरजों हालौवनानै गायो?
जोंनियावथ' दा ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै माइ गायनायखौ माइ गायनाय जासै माने मोसौ फोराबो एसे गोबाव टाइम लायो नालाय मोसौजों हालेवबा।
औ औ
बेनि थाखाय बांसिन ट्रेक्टर माने थाब हानाय बायदि
औ थाब हानाय बायदि आरो नोंथांमोनाव ओमफाय मोसौजों माइ गायनाय जाला होमबा ना?
जोंनि जोंनियावथ' खायफा खायफा न'खरफ्राव गायो बिदिनो बारि बारिफ्राव बा
औ
आबाद मावोबा मैगं थाइगं बेफोराव माने दखरसे एसेल' हाफोराव
औ
हालेवनानै गायो आरो खायसे खायसे दा जोंनियावथ' ट्रेक्टरजोंसो बांसिन आबाद मावसै आरो
औ औ नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनो मोनबाय जे नोंथांनि ओनसोलावहाय गोनोखोआरि एबा समजों खारफागासिनो दङ आरो माइ गायनाय आबादारिफोराबो जौगाबाय नङा होमबा नोंथां ओ नोंथां हेल' दा नोंथांजों आङो नोंथांनि ओनसोलनि बागै मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो मोनबाय ओ जोबोद गोजोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय दायो बे समावहाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ दे नोंथां